ओं खुलुम हेल'
औ
ओं खुलुमबाय नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा? ए नोंथां नोंथांजों आं दायो बे बेलायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोना?
औ औ होनो दे रायज्लाय जागोन दे।
नोंथाङा दानि बुंदोंमोन नोंथाङा ना फिसिनायनि बिसयैहाय सावरायगोन होननानै दा बे बेलायावनो आङो बिदिनो फंनैसो बेखेवग्रोसै नोंथां जोङो मानसि माहारियाथ' जोङो मानसि माहारियाथ' जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो आदारखौथ' जोंनो नांखागौआनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो हाग्रायाव मोननाय बा जोङो आबाद मावनानै मोननाय बिदिनो जों गोबां रोखोमनि आबादफोर बा जोङो बिदिनो मा होनो बिदिनो माखासे जाग्रा मुवाफोरजोंहाय जोङो थांनानै दं थिग बे बायदिनो जों जोंनि मानसि माहारि बा जोंनि जोंनि देहाखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो नायाबो जोंनि मोनसे प्रधान खायद' होननानै जोङो साननो हायो। मानो होनबा जों बर' हिसाबैहाय जोङो जोंनि गा सिबो न'खरफोरानो जोङो नाखौबो जोंनि जोंनि मोनसे प्रधान आइ बेयो जोंनि मोनसे प्रधान आदार होननानै जोङो साननानै लायो जों अब्ला जोङो नायोब्ला जोङो मिन्थिगोन जे जोङो नाखौहाय जोङो जों जोंनि साखाथि बाखाथियाव थानाय जोंनि ओं फुख्रि बिलो दैमा बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बांसिनैहाय जों मोननाय जायो मानो होनबा जोंनि बर'
औ
समाजावहाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ना गुरनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनबा बियो मो बियो मोनसे जोंनि हारिमुजोंहाय ओं लोब्बा थानाय मोनसे खामानि बेबो ना गुरनाया, मानो होनबा जोङो जोंनि बर' समाजावहाय जोङो जेखाइ खबाइफोरखौहाय जों नो-हेबनो रोंखायो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बिनिखायनो बे जोंनि जेखाइ खबाइ हेबनायफोरजोंनो जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जों बिदिनो थिग जोङो नाखौ बिदि हमनानै जों जायो। नाथाय फारसेथिं जों नायोब्ला जोङो नाफोरखौहाय मोननो थाखाय जोङो उम जों गावबागाव न'फोरावहाय जों फुख्रिफोरबो जावनाय जायो। आरो बे फख्रि फोरावहाय जों गोबां रोखोमनि बिदिनो नाफोर आगारनाय जायो। जाय जोंहाय जोङो जोंनि नांगौखिनि ना बेखौहाय जोंनि न'खरफ्राव थानाय फख्रिफोरनिफ्रायहाय जों मोननाय जायो। जोङो बेखौहाय जोङो न'नि थाखायल'बो बा-बाहायो आ रो जों नुनो थांदों दि दानि आथिखालावहाय जों बे फख्रिफोरजोंहाय जोङो नाखौहाय फालांगियारि महरैबो जों बाहायनो हानायखौ जों नुनो थांदों मानो होनबा बेजोंबो मोनसे न'खर सलायनो हानाय मोनसे बे मा होनो ना फिसिनानैबो जोङो मोनसे न'खर सालायनो हानाय जों राङारि जों रांबो खामायनो हानायखौ जोङो दायो नुनो मोनदों जों बेनिखायनो
नुनो मोन
गोबां जोङो जोंनि ओं मानसिफोरखौहाय जोङो बिदिनो फुख्रि गिदिर फोर जावनानै बेवहाय गोबां रोखोमनि ना दामि दामि नानिफ्राय लानानै गासैखौबो जों बे फुख्रिफ्रावहाय जों आगारनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बे बेफोरजोंबो जोंनि माखासे लाइमोनफोर बा माखासे न'खरफोरा बेजोंनो गावनि ओं जिउखौहाय खुंलांनो हानायफोरखौबो जों नुदों आरो। आरो ना ना होननानै बुंबावोब्ला जोङो दायो जों जों ना गुरनानै मोननाय बा जोंनि फुख्रियाव मोननाय जों बेखौ दायो बुंग्रोबाय ओमफाय बेनिफ्राय फारसेबो आथिखालावहाय जोंहा गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो जोंनियावहाय नाफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो जाय ना फोरखौहाय जोङो सानफ्रामबो जोङो गलाफ्राव बायनानैहाय जों जानायखौ जों नु नो मोनो आरो उम नोंथाङा होमबा बे ना फिसिनायनि बेलायावहाय ओम फंनैसो मा बुङो?
औ ना उम माने ना फिसिनाय बेलायाव बुङोब्ला जोंनि माने बर' समाजनि मोनसे नाया मोनसे जोंनि नोंथाङा बुंखानाय बायदि मोनसे जोंनि जा दाउ अमा बेफोरबायदि बेदरफोरबायदि नायाबो मोनसे जोंनि जाग्रा मोनसे आ ओम माने मैगं बायदि आरो न' नङा होमबा नोंथां?
उम उम।
माने उम जोंहा नाखौथ' जोंहा गोदोनि समाव
बिलो बा दंग' नाला बेफोरबायदियाव थाङोब्लानो माने जोंहा एभेलेबेल बेसेबां नांगौ माने ओ जों नाखौ मोनबोयोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव माने जों बेफोरबायदि नाफोरखौ एभेलेबेल मोननाया जोबोद खम जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा ना नाया माने माबायदि जोंनि बर' समाजनि मोनसे गोनां माने जोंनि माने गोनांथार माने जानाय होननानै जोङो बुंनो हायो होनना बुङोब्ला जोंहा नाफाम नाफाम नाफामावथ' ना गैयाब्ला बोरै नाफाम जानो नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ दा बे नाफामखौ जोंहा ओ माने ओ माने जोंहा ओम जोंनि बर' आइजोफोरा माने बै दैमा बिलो दंग' नाला बेफोरबायदियाव माने गुरना लायनानै नाफोर जों माने ना फिसा बेफोरजों माने बानायनाय जायो आरो नाफामा। दा नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' बर' समाजनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे ओंख्रि बा बाथोन बायदि बेखौ जों बुंनो हायो आरो। दा
दा‌ बेफोर बायदिनो
ओ‌ नाया जोंनि बर' समाजनि मोनसे मोनसे गोनां माने जाग्रा जिराद होननानै जों बुंनो हायो दा ना फिसिनाय बेलायाव थाब बुंनो थाङोब्ला दिनैनि मुगाया माने गोनोखोआरि जुग नङा होनब्ला नोंथां।
नोंगौ।
औ दा बे गोनोखोआरि जुगाव जोंहा नाखौ माबायदि फिसियो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां माने आदब खायदा माने जोंनि माखासे बिगियानगिरिफोरा जोंहा नाखौ माबायदि फिसियोबा बांसिनै मुलाम्फा जानो हायो बा माबायदि फिसियोब्ला जोंहा नाफोरखौ माने बांसिनै माने मोननो हायो बेफोरनि आदब खायदाफोरखौ जोंहा दिहुननानै होबाय। लोगोसे आबादारि बिथांमोनाबो बे माने ना फिसिनाय आबादखौ मावनो लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंहा ना फिसिनाया जोंनि जिहेथु जोंनि सुबुं माहारिनि माने नाया मोनसे जाग्रा आदार बेखायनो माने दिनैनि मुगायाव माने नाया दिनै थोनानै फैया जायनि थाखाय माने जों गुबुन गुबुन जायगा बा रायजोनिफ्राय माने माखासे नाफोरखौ माने जोंनियाव माने लाबोनो गोनां जायो आरो‌। जेरैबायदि जोंहा माखासे नाफोर जेरै जों बुंनो थाङोबा ना पामफ्लेट बेफोरबायदिनो माखासे जातनि नाफोरखौ माने गुबुन रायजोनिफ्राय जोंहा लैथोनिफ्राय बोखांनाय माखासे नाफोरखौ लाबोनो गोनां जायो आरो।
बे लाबोनायजों माने जोंनि जि जानाय आ जोंनि जि आदार बेखौ माने सुफुंनो गोनां जाफैयो आरो बेफोरबायाददिनो माने नाफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो माखासे सुबुं माहारिया माने आबाद मावनाय बिथिङाव औ दानायखौ जों नुनो मोनबाय। दिनैनि मुगायाव नाखौ माबायदि फिसियो होनना बुङोब्ला जोंहा फुख्रि मोनसे ना जावो माने ना फिसिनो थाखाय फुख्रि मोनसे जावोब्ला बेनि सायावनो दाउ फिसिबावो बेनि साखाथि फाखाथियाव माने मैगं गायो बेफोरबायदि बिदिनो माने गुबुन-गुबुन आबादफोरखौबो माने जोंनि सुबुं माहारिफोरा लाफानानै माने डाबल मुलाम्फाखौ मोननो हादों होननानै माने खोनानो मोनो बा जों नुयो जोंनि ओनसोलफोरावहाय। दा
नाया बेफोरबायदिनो माने गोबां जायगानिफ्राय जोंनियावबो माने लाबोजानाय जायो बा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गुबुन जायगायाव माने दैेथाय
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दानि मोनसे बाथ्राखौ गोबां मोजाङै बुंलांबाय बे-बेनो जाहैबाय जों आथिखालाव नुगासिनो जे माखासेया बिदिनो नाबो फिदों बिनि साखाथि बाखा थियावहाय बिदिनो दाउबो फिसिदों बा बिदिनो माखासे खेथिफोरबो खालामदों जों बेखौहाय जोंनि जों जों जों बेखौहाय इन्टिग्रेटेड फार्मिं होननानै बुंनाय जायो।
औ औ
जोंहाय जोंहा दानि जे गोनोखोआरि मुगायावहाय जोङो मोनसे खे थिल' नङा जोङो मोननै मोनथाम खेथिखौ माबोरै जों खेबसेयैनो जों मावलांफानानै जों बांसिननिफ्राय बांसिन मुलाम्फा खामायनो हायो बेखौहाय जोंनो ओं बिगियान बा जोंनि ओ जे दानि ओ गोनो खारि मुगायावहाय जोंनो बेफोरखौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो दा जों जोंनि लाइमोनफ्राबो बा जोंनि आबादारिफ्राबो जों गोबां ओ मुलाम्फाखौ मोननायखौ जों नुदों आरो नोंथां।
औ औ औ थारैनो नोंथां दा समाबोथ' एसे बावबाय माने उननि सेसनफोराव जोङो मोजाङै सावरायबावसिगोन ना नोंथां।
दे जागोन दे।
औ औ